अ खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां मा खालामदों? अ दोङो ओरैनो जिरायना। नोंथाङालाय औ आं नों थांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों।
अ बुंलाय?
औ। नोंथाङा बेरायनो थांफेरबाय ना?
औ बेरायनो थांफेरबाय आङो।
औ। नोंथाङा माबायदि जायगायाव बेरायनानैहाय मोजां नाङो हाजो ओनसोलाव ना हा ओ जेनेबा ओ पार्क-पार्कआव थांनानै मोजां नाङो ना मायाव थांनानै मोजां नाङो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय?
औ आङो हाजो ओनसोलफोराव थांनानै
खोनायाखै नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों दे
आं हाजो ओनसोलफोराव थांनानै मोजां मोनो।